हेलौ खोनायाखै
ओं खोनादों बेयावनो
उम
मा खालामदों नोंहालाय
ओरैनोसो दङ जिरायला बायना
मा ओंख्रिसोमोन
ओंख्रिया गैया सबाइ बिमा फाजासो सबाय
सबाइ बिमाया ओंख्रि नङा आरो आइयै खोनानोबो नागिरा सम सम बिदै गैयि ओंख्रि जानांगौलै बांद्राय बिदै गोनां जाबाय थानाङा
गैयालै बायनो हाया
इस
हम
बायनो हायो नो जोंनाबो माबासो मा होनो दालि जहल ओमफायो मैथाजों नाथुर जुनायजों ओमफ्राय माबा आलु ओ मा होनोमोनलाय बेखौ मैफ्राय एवनाय आलुजों मै
आयौ ओंख्रिया ओंख्रि मा मा ओंखोममोनलाय बावफिनजोबलायबाय आं बुरजानि
आइयो नै दालि जहल आमफाय मैथाजों ना- नाथुर जुनायजों ओमफायो मैफ्राय- मैफ्रायजों आलुजों एवनाय
उम
खोनाबाय दा बे आरोखि दिनै ना ओंख्रिया
उम एफाग्राब बुरजा बुरजा बाबरे
उम आरो एखमाथ' सयथा गाहाम जायो
उम मोजां नोंसिना
थाउनाव मोनसे मोननैल' ओंख्रिआनो मोनसे मोननैल' जायालै ओरैजाय जोंनि गामि सिंनि बादि
उम
सोर सोर दं दालाय
हारसिंसो
ए ना आलि खोलाबायाखै नोङालाय हाजिरा
ओहो सिलिबासो फैदो मालाय
फैदों बियालाय आं स्टेटास नुखादोंमोन
जानो माबा आदा उखिल लांनोसै दां मिन्थिया
उखिल
उम
ए
मा हाजिरा मावो होनना मैया खदाल से
गब्लाया
गब्लाया थागोन थानाया गोमसारासो खलेजाव ना
ए बेना एगजाम दंगासिनो नामा दा
औ दिनै लास दिनै टुइन्टि सिक्स दा
नंगौदां
उम दिनै जोबगोन बेना आंहा गैयालै बेखारसो जिरायनानै दंगासि‌ रायलायनायानो जोबो नामा रायलायबाय थाबानो जोबो
लारायबाय थाबा जोबा जोबनायालाइ हाजिरा मावहैबानो जायोमोनना ओंख्रि बायनो मोनगौमोन
मावनायानो जायासै
थांफाला बायबानो जायोमोन खबर लानानै स्रिफांजों
आं नैबे एबार नै जुलाइआव सो न'आव थागोन थाला आसा गैला
बहाय थांनो नागिरखो
थाङा खाथि खालायाव थेवबो न'आव थाला आरो थेवबो बारा
मा जायो र'नायनि जुलाइआव सानथामसो दंबावो ना
जालालै न'आव थाबाबो बेनो दस्रायाव थाबाबो बेनो सो होननाय जाबाय ओंखायनो दस्रायाव थांनो आं उम रायजा होनजाबाबो था‌ जि दस्रायाव न'आवबाबो रायजाखायो
माथो खालामनो गैयाबाथाय नोगोद जारालायानो
उम बिनानैबो मोनाना न'फ्रावबो।
उम आरो गैखायाबा बिनानलाइ माखौ मोन दे।
उम।
जारलासो जेरैबो जारला। जारलायानो गैयिफोरनाव दंजोबो।
उमहुहु मालायनि बादि नांगौ होनबाबो मोना।
उ
माबा मोनसे मावनो नागिरबाबो खामानि मावनो नागिरबाबो फैसाफोर होग्रोनो हाया।
आय' दानाथ' बिदि खामानि माबाबा फैसा ल' नांग्रो खागौ। फैसा नंङाबानो जेबबो जाया।
होगोरनो हाया‌ एसेखौनो।
मा होनोमोनलाय सिकिउरिटि मावलाबायनो हाया नोंङो?
गारनासो फैदि आंङो।
मानो मा होनो मोनोलाय नैऐ नों मोजां मोनस'नाखै मिथिबाय नों माबायाना लासै लासै खबर लाबाय था होनबासो
आं बरिया मोजां मोनदोंमोनब्रा मोननाया।
ओमफाय?
ओरैनो आंना नेम एन्ट्रिखौल' रेजिस्टाराव लिरनांगौमोन ओमफ्राय बि बे जि रोजा फैसा रानो होनाया बि थि सि सरखारना बेयाव फैनानै जारला जादों।
इसोर ओरैनो थामफाय बेखारसो।
उम गैया मोनाखिसैबो।
बिखौखि मोनो।
उम
मोजां मावबानो जायो।
दा दालागै माहाजोन जासिगौमोन आंङो सब्बिस हाजारनि मालिक जासिगौमोन।
मासाव सब्बिस हाजार मोनोमोन? आयौ मासावनो मासावनो सब्बिस हाजार मोनो
पारमानेन्ट जासिगौमोन आंना।
ए बावनो खबर लाफिननो हाया नोंङो?
आ थांङा।
मानो?
नांङालै आंनो।
हाब माथो मावगोन दे नोंङो आमफायय माथो मावनो हागोन नोंङो?
आं बिजनेसो गेलेनोसै फिसा फिसा।
बिजनेस मा बिजनेस ग बोरमा फायखा जादो।
आंहो दखानसो खुलिग्रोसै आं फार्स्टआव ओरैनो आनाय सिननायफोर ना मा जायो। दिंसियाव खुलिहै आंनाव खुलियालै।
कारिगावआव दखान होदो कारिगावआव।
जों सियाव होगोनलै आं।
माबा मा होनोमोनलाय दखान मोनबा कारिगाव आव गस्ला दखान एरिहोबा मेरला सेल जागौना।
जाया माथो।
मानो जाया जानांगौ।
दखानानो मेरला दंबा।
मेरला दंबावो बिसोर मोजां कुवालिटिनि माबा माल लाबोनो रोङाब्रा।
हनै नोंहा मोजां मोजां फानग्रोनो मोजाङानो गैयाबा। फैसायानो।
खमैबो बेसेबांसो थाग्रोनांगोन आयु फैसा एसे बुरजा थाग्रोनांगौलै गावनाव एसे
ओम
होनबासो जायो। मा होनोमोनलाय बे आदा गोग्गोमनि बिसालथेया मा नाम मोनथाय बे लेंग्राया
ओं।
दख'ना दखान होनो होनदोंमोन दा गैया ओमफाय।
हाया ना हनै। सानबानो जायाना बे सेल जानाय जायैनि खोथा थायो।
औ।
सेल जाबाय थाबाथ' हायो खालामनो। नों कास्ट'मारखौ मोननांगौआ खस्थ' जायोना?
आरो गोदानावथ' रावबो मिथियो माबाय ना बांद्राय सेल जाया।
ओम।
उनावसो जामलांबासो बिनि सायाव मोजां मोजां कुवालिटिफ्रा मोजां मोजां बासो मा हो नो मानसि जायो कास्ट'मार जायो। बोरै मा होनो सिगाङाहाय बिसोरनो होफैनोसै मासै होनलाबाय थादोंमोनलै ओमफ्राय आंखौबो थानो रालायहर लाबायदोंमोन।
सोर?
बेनो ओमफाय अनलाइन मा होनोमोनलाय अनलाइनबो खालामगोन होनलायलायाय बे ओमफ्राय ह दा गैया ओमफाय दासिमबो गैया माबायावनोमोन र' मामोनथाय एप्रिलनि सिगांनोमोन मार्चआवनो मार्चनि लास्ट ना मायावबा नो अपेनिं खालामनो मानो होनलायलायबायमोन दा।
जानो आं बे सिगाङावबो बिसोर लावथियाव दखान होननो हायाखै माथो। बेखारसो
आरो बे आदा वासिंथ'ना लावथियाव हा बायदों ओमफाय दखान होनो होननायाबो बेनाबा बोरै जाखो।
बेखारसो बिसोरो ओरैनोसो।
खुगायावल' मानसिफ्रानो।
उम
मैयाना दाखालि फन हरदोंमोन आदा असिन्थया ओमफाय नै अबफाय दं नोंलाय होनहरबाय बाल आंखौ ओमफाय आंहा नै बिसिनाव मादैमोनाव दं नालाय मादै मोनावसै टाउनावसो होनबाय आं ओमफाय ए नोंखौहाय नैबेखौ हलथुगाव फैगोन सान दों आं नोंखौ नुनाय बायदि मोनथारदों आं नों बायदि मोनथारदों आ ओंखायनो सोंहरदों आं अफाय दं नों जालायबावो।
इस
जानला मोनलासो। हरलाबाय थायो।
ओम
सोंहरलाबाय थायो। ओमफ्राय लोंनाफोरखौथ' फट' खेबगोन भिडिअ खालामगोन हरगोन वाटसापआव।
लोंनायल' बेना लोंनोबाल' ओरै फैयो फैनायाबो आरो।
ओम दाख्लैबोथ' लोंनानैसो थांखादों।
उम लोंनो गोसो जाबाल' गाव माबा अफिसार फैगोन मागोन होननानै थगायो।
जानला मोनलासो ओरैनो ओमफाय जोंखौ टाइम लस्ट खालामनोसै।
उम नांलायलायनोसै दसेनो खामानि मावहैनो।
उम दाथ' जोंआथ' माबा थैसिगोनसो दां ग्रुपानो।
दाथ थैबा थैबाय मानो होबेलाय
खामानि गैयि
हम
जाय मोनजाग्राया मोनजाबाय थासिगोन
उम जोंआ गैया
जोंहा गैया लामा ससेयावनो ओमफाय मा मा गाव गावनि लाइफखौबो साननांगौ जायो फिउसारखौबो बे हनै नोंसोर हौवाफोरनाथ' हौवाफोरनासो दे लाइभ टाइमनि थाखाय जानोसै जों हिनजावफोरना लाइभ टाइमनि बिदि मावबाय थानो हायाना बेयाव
उम नोंस्रा नोंसिनि न'आवसो हाहैगोन हरैसैना
उम सिख्ला समावल'सो जोंबो ज' ज' मावफानांसिगोन उनावथ' जोंना जायाना
बिनि उम उम
मानो गोसो आरो हौवाफोरनाबो हौवाफोश्रबाबोथ' नायो जेनेबा नोंसोर खाथियावनो थानाय नोंसोर मावनो हायो होमबाबो हनै बेयाव मावबाबो जेबो इनकामानो म- नो गोबाव गोबावजोंसो जायोना औ बिदिजोंलाय मा जानो
दाम गैया ओंखायनो
मावनो गारजि जेबो मोना आं खामानिखौलाय मोजाङानो ओमफ्राय बोरैबा सानबा जेरैबो राहा गैयिसो नुहुरोना
उम नोङो बेखौ जम थाबनानै थानाय बायदिसो जायो
उम माबा लाब आरो माला हरो होननाय दाथ' नै खस्थ' खालामै खालामै खालाम बुबाय लामा ससेसो गालां जोबनाय जाबाय
उम ओइ थुनलाइमोनहाबो सोरबा सोरबा ओ बिसोरथ' मोनथायनाय जायाखैना
ओहो आयौ फास टाइम एथ' खस्थ' खालामदोंमोन! सिगाङावबो एसे अरजानो गोमसारा होनबाय थादोंमोन आंनि सिगङाव बिसिनिखौबो हरजागौमोन होननानै ओमफाय आं नै नों रायजागोन लुगैखो ना माखो नोंसोरिथालाय मानसि मानसिया माबायदि मिथिखाया नोङो होनना जेबो बुङोआखै आं ओमफाय बेयाबो बुङासै
आं बुंआखै आंबो
मोनजागोन होननानै आरो आं खोथियाव बुंथारगोनलै बे खोथाखौ बुंबाय थादोंमोन ओमफ्राय हैइ मा बुंनांगौ जाखो नोंहा मानसिखौ मिथिखाया नामा माबायदि होननानै बुंबाय आं ओमफ्राय। नों दा बुंसै मासै होनबाय थाबाय नालाय बुङासै बेबो गोदाव सोरावसो
ओम
गावनिखौल' सानबाल' जायालै एसे मालायखौबो साननांगौ खस्थ'फोरखौ नै टाइमा जाबावसै मालाबा नो
रेलि दे नों दसे थाना हरफिनगोनब्रा ना
ओमफ्राय आं हरसै एबार नै नोंनि हरनाया नों सो जायोना आंनाव जायाना
ओमहो
आटसा
ओं दे हरफिन आंनाव नों खोनायाखै ओमफ्राय फन गाबनो एसे गोबाव जागोनदां
औउम